औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा माबोरै दं?
मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा लाय?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
मोजां ना नोंथां?
औ मोजां औ नोंथांजों दा दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनि। दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दा जोंनियावथ' ओ जिंखा लेस्रा आरो बायदि रोखोमनि मैगं गायनाय जायो।
औ नोंथां
माबाफोर सोंबावनो दंमोन नोंथां?
औ नोंथां दैज्लां बोथोराव लेस्रा भिन्दि आरो मैथा बायदिसिना रोखोमनि गाय जायो आरो दैज दैज्लां बोथोराव माइबो गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नो हागोन हागोन दा जोंनियावथ' आं आबाद मावाब्लाबो नोंथांथिम एसे फोरमायनो सानदों दा जिंखानि बेलायावनो दा जों जिंखा मैगं गायनो थाखाय बै आबाद फोथारखौ जोङो एवस्रांनानै लाग्रोनांगोन
नोंगौ नथां
बेयावहाय जों ओ एवस्रांनायनि उनाव माखासे सम ओरैनो हाखौ हासार सारनानै दोननांगोन। आरो बेनि उनावहाय जोंहा जिंखा गायनो थाखाय जाहाथे बै थिलियाव दै थायैनि थाखाय जोंहा दिप खोना लानाय जायो दिप खोनायनि उनाव जिंखा बेगरखौ लाबोनानै बेयाव दखरसे दखरसे हा जावग्लिनानै बेगरखौ फोनानै होनाय जायो औ बेनि उनावहाय जेब्लानो खि ओ जिंखा बिफाङा लासै लासै देरबोनो हमगोन बेनि उनावहाय बै देरबोफुनाय समावनो जों माखासे बैसां गायनानै लानाय जागोन बैसां गायोब्लासो जों जाहा बे ओ बेयो मा माने फिथाइ थाइ नो सुबिदा मोनो।
ओ नंगौ
आरो जोंहा जिंखाखौ जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला बेखौ जोङो खानानै फानहैनानै जोंहा रांनि मुलाम्फाबो जायो नोंथां।
औ नंगौ मिथिगौ नोंथां
आरो नोंथांसिम आं माखासे औ औ
औ नोंथां औ नोंथां दैज्लां बोथोराव थ' जोङो बहुत रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो ले
औ नंगौ नंगौ
खुमब्रा
नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आबाद मावा आबाद मावाब्लाबो आं नोंथांनो जे हायो बेखौ फोरमायनो सानदों। दा जोंनि खुमब्रानि बेलायावनो बा जा बेथिंजाय दङ भिनदि भिनदिनि बेलायावनो दा जोङो खुमब्राखौबो गिबियावनो बे खुमब्रा गायनाय जायाखौ बा आबाद थिलिखौ जोङो मोजाङै एवस्रांनानै लाग्रोनांगोन एवस्रांखांनायनि उनावहाय जोङो बै जायगायाव ओ माखासे हासार सारनानै लानांगोन। आरो हासार सारनानै लाखांनायनि उनावहाय बेयावहाय जों लेस्रा बेगरखौ लेस्रा बेगरानो जाबा जोङो खुमब्रा खुमब्रा बेगरखौ जों लाबोनानै बेयाव गायनांगोन। आरो खुमब्रा जेब्ला ओ जेब्ला खिलिनो हमगोन
खिलेनायनि उनाव जोङो बेयाव बेवहाय बेखौ मानला होनो थाखाय बा बेयाव फिथाइ थायनायनि सुबिदा होनो थाखाय जों बैसां गायनाय जायो। बेखिनियानो नों थां नोंथाङा आरो माबाफोर मिनथिनो गोनां दंबावो नामा?
नेटनि थाखाय मोजां खोनायाखै नोंनिखो।
औ औ आदसा नोंथां ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलु साननो सानदों नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङा माइ आइ आब आबादनि गा बागै मिनथिगौ ना?
मोनथिगौ नोंथां।
अ नोंथाङा माइ आबाद गायफेरदों ना?
औ गायफेरदों जों माइखौ
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
माइया गोबांथार रोखोमनि थायो। माइया जेरै ओ आसु माइ माइब्रा रन्जित माइ बायदि रोखोमनि थायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। दा जों माइ आबाद खालामनायनि सिगां सिगां जोङो ओ माइजलिनि गोनांथि जायो जेरावहाय जों माइज्लिखौ गिबियावनो दैयाव सोमनानै नै साननि थाखाय सोमनानै दोननांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्लानोखि बे जोङो खोथियानि गोनां जायोना बे माइजिखौ जोङो खोथिया बानायनो थाखाय खोथिया थिलि जोङो दिहुनन्ना लानांगोन आरो बै खोथिया थिलिखौ जोङो गिबियावनो एवनानै फोमोननानै मोजाङै ओ हालेवनानै लाग्रोनांगोन। आरो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो माइज्लिखौ जोङो फोनानै खोथियानि महर होनो हागोन। आ आरो बेखौ जेब्लानोखि बियो खोथिया जागोन आरो बे लाइफ फाङा देरबोगोन आरो जोंनि माइनि महर होनायसिम जों लाबोनो हागोन बैयाव जोङो आरो गुबुन आलादा रोखोमनि मोनसे ओ फोथारनि गोनांथि जाबावो। दा बे औ फोथार गुबुन फोथार गोनांथि जानायलाय जोङो गुबुनावहाय हालेवनानै बै हाखौ जोङो फोमोननानै लाग्रोनांगोन। जेब्लानाखि खोथियाया माइनि महर लानायनि सम फैयो। अब्ला जों बेखौ फुनानै जों गुबुन मोनसे फोथाराव गायनांगौ जायो।
नंगौ नोंथां आरो मेसें बोथोराव मा मा गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मेसें बोथोराव आं जिहेथु आबाद मावा आंहा एसे एसेबां गियान गैया आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा जुदि जदि मोनथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन।
नोंथांनाव‌ आं मोनसे नोंथां नोंथाङा जुदि माइखौ गायखांनानै माइनिफ्राय मा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां एसे फोरमायनोसै ओ माइखौ गायखाङो अब्ला फिथाइ थायनो सम जायो। नङा होमबा दा बे फिथाइखौ खौ जोङो लाबोनानै बेनिफ्राय जोङो माइरं दिहुननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माइरं दिहुनखांनायनि उनाव बे माइ फिथाइनि बिगुरा ज बिगुराबो जोंनि खामानि थाखाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे जिगाबबो मोननाय जायो। जेरावहाय जिगाबा मोसौनि दानानि थाखाय खामानि होयो आरो बेजों लोगोसे माइ जोङा माइआथ' जों नि माइ बेगराथ' जोंनि ओंखाम महरखौ मोनखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माइनि जि बिगुरनिफ्राय जोंहा गुन्दै गुन्दै मोननाय जायो बे गुन्दैया जोंनि अमानि दा अमानि दाना महरै खामानि मावो। आरो जोंहा माइ खौ फाननानैबो जोंहा राङआारि मुलाम्फ मुफा मोननाय जायो। औ
आरो जों माइखौ माइ माइखौ माइखौ सौखांनायनि उनाव जों फिथा उननोबो बानायनानै जानो हायो औ जेरै हुरमा फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा बायदिसिना जानो हायो जोङो। नोंथाङाथ मि
औ मिथिगौ। नोंथाङा हुगमा फिथा सावनो रोंगौ ना?
रोंगौ।
माब्लाबा नोंथांनि आखाइनिफ्राय हगुमा फिथा सावनानै मोनजागोनखौ आं मिजिंथिबाय।
औ जों हुरमाखौ सावनो गोनांबाथाय माइ माइरंखौ सोमनानै दोननांगो। ओमफफ्राय आरो सोमखांनायनि उनाव जोङो दिंखि एबा उलाराव दे देनांगो देनानै बे अन गुन्दैखो ओ दै होनानै एसे नानानै ओमफाय आरो हि गांसेयाव ओ सिबिन होनानै थेग्ला गेलिब एबा खुरैफोरजों जोङो दै गुदुङाव होना फिथानि महरखौ होनानै जोङो जोदो खुगायाव बानायनाय जायो।
औ नंगौ नामा?
आदसा नोंथांनिथिं आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों सोंनो हागोन ना?
अ सोंनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आबादनि सोमोन्दैथ आंनाव गोबां बाथ्रा सोंबाय दा नोंथाङा आबादनि सायावनो दा नोङो जोंनि जे बर' समाज बर' समाजल नङा जोंनि दुलाराय बुहुमावनो आबाद नङाबानो सोलिया
औ नंगौ
जों सासे आबादारिखौ दा गोजौ फारसेथिं दावखोजानो लुबैयो ना ना गाहाय फारसेथिं दावख्लाय जानो लुबैयो नोंथाङा माबाफोर बुंनो ना
गोजौ फारसेथिं दावबाय-दावबायजानो लुगैयो।
औ मानि थाखाय दावबायजानो लुबैयो गोजौ फारसे थांजानो लुबैयो बे खौ फोरमायनो हागोन ना? दा जोंनि बे आबादारिफोरखौ गोजौ फारसेथिं मानि थाखाय थांजानो लुबैदों? नोंथाङा एसे फोरमनो हागोन ना?
आं मोजाङै खोनायाखै नोंथां।
आचसा दा बे आं नोंनि सोंलायनो सोंलुनि सोंथिया बेनोदि नोंथाङा जि बुंबाय आंनि सिगाङावहाय आबादारिफोरखौ गोजौ फारसे थांजानो लुबैयो।
औ
दा बे गोजौ फारसे थांजानो लुबैनाया मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा गोजौ फारसे दावखोजानो लुबैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नेट नाङाखै नोंथां
नोंथाङा नोंथाङा मोजां खोनायाखै नामा आंनि रावखौ?
हो खोनायाखै नोंथां
अब्ला नेटवर्कनि प्रब्लेम नोंथांजों आं बेखिनिखौनो सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय जा मिथिनांगौ माबा मोनसे गोदान बाथ्रा आं मि मिथिनानै गावखौनो गोजोननाय मोनदों नोंथांखौ आं साबायखरबो बावहरबाय नों बिथाङा जि आंनो माबा मोनसे गोदान बाथ्रा बुंहर बाय आरो आंखौ फोरमायहरबाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर ओ दिनैनि बेखिनि सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबायमोन नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुङो नामा?
औ जेबो बुंला गैला नोंथां। दे होनबा नोंथां टाइमाबो जाबाय दोनथ'नोसै।